औ नोंथां।
औ औ खोनादों औ औ
औ नोंथां जा दा जोङो औ खोनाबाय नोंथां खोनादों मोजाङैनो औ नोंथां दा जोङो एसे आ औ नोंथां एसे आबाद मावनायनि सायाव सावरायलायनोसै नामा नोंथां
थां औ
औ नोंथां
ओरैनो औ जों जोंनिखिथ' दा आबाद मावनाया सोलिगासि औ नोंथां दा जों गामिनि आबाद फोथाराव खोथिया फुजेन फोनाया जाजेनबाय माने माखासे न'खरनियाथ दा गाय ओ फुजाहां फुजाहां जानानै दङ' ओमफ्राय माइ दुब्लि खौ बिदिनो दा बांसिन न'खरफ्रानो जाय आबादारिफ्रा माने जों गामिना बांसिनानो हालेवजोब्बायानो आरो बिदिनो फिनसे फिननै होनानै दोनजोबबाय औ ओमफ्राय आलि दाननाय आलि खोनाय जागासि दं आरो जों गामिना बिदिनो जों गामिनि ओ सुबुंफोरा बांसिनानो आबादनि सायाव सोनारनो सोनारनाय बायदियानो होनजायो । ओ‌ आबाद मावनानैनो जिउ खुङो। माने गामि ओनसोलाव मा बांद्राय ओ बेबायदि बे लेखा फरायनायावबो बारा
औ नोंथां औ नोंथां
औ बिजोंनो ओ रांखान्थियारि बिथिङावबो बे आबाद मावनानैनो ओ गावनि जिउखौ खाङो आरो
औ नोंथां नंगौ नोंथां सैथो थारैनो
औ नोंथां सोलिगासिनो दं आबाद मावनायालाय?
अ थिगानो दाथ' माइनि बोथोर माइनि थाखाय दा गोबां सुबुंफोरा ओ अखा हानायनि बोथोर नालाय दा माइनि दा बेखौहाय गोबां गायगासिनो गोदान गोदान सोरबा खोथिया फुदों सोरबा आलि खोदों सोरबा ट्रेक्टरजों हालेवदों सोरबा नांगोल जों हालेवदों नोंथां। दा। गोबां नुनो मोनो माने जोंनि नि सुबुंफोरा। ओ बांसिन ओ जायनाखि माइनि दुब्लि दुब्लियाव नुनो मोनो आलि खोनाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय हालेवनाय।
औ।
दा आबाराथ' जोंना गुबुनखौ जों मावथ'वा दा बे समाव मानो होनना बुङोब्ला जों दा माइ गायनायावनो बयबो बिजि जाना थाजोबो आरो नोंथां।
औ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों नोंथां दे होनलांबाय था।
औ नोंथां। दा आरो माइनि अन गायै आबादाथ' गोबां मावो जेरै मैगं थाइगंनि आरो ओ गोबां दङ नङा होमबा दाथ' नों थां आबादा।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ दैज्लां बोथोरनि आबाद मावो जेरै ओ ओम। मैथा मैथा बांगाल फाथो। औ जो गामि ओनसोलावथ' बां सिनानो फाथोखौ ओ गायनाय जायो मानो होनबा दाथ' दैज्लां बो थो दैज्लां बोथोराव बांसिन ओ न'खरानो माने फाथो फैयो। आरो बे फाथोआनो गोबां खामानिबो होयो फाथोआ देरोब्ला फा फाथो औ फाथोआ देरोबा बिफां जायोबा बे फाथोखौनो फुनानै ओ दानफायनानै बेखौ माखासे आरो गोबां खामानियाव बाहायबावो नङा होनबा नोंथां? फाथोआथ' मोनथाम मोनब्रै गुन दङ बेखौ दानफाय जा गोरलैयाव जाखांनायनि उनाव फेदेरनानै दानफैखांनायनि उनावहाय ओ बिनि बिगुरखौ दैयाव नानै बख'नानै बिनि बिगुरखौ जोङो मा होनो दुरुं हिसाबै बाहायो।
नोंगौ नोंथां सैथो थारैनो‌।
औ। औ। औ बिनि उनावहाय बे ओ बे फाथोसिनाखौ आरो माख खासे सुबुंफोरा मा होनो। दैज्लां बोथोराव जमायना दोननानै मस सें बोथोराव अर जरायनो थाखाय आरोै बौ फै फैगोन फैगौ दैज्लां बोथोराव आरो अर सावनो थाखायबो जमायनानै दोनो आरो। बाख्रियाव दोनथुमनानै दोनो।
थारैनो जेरै जेरै बेनिथिमफ्राय ओ खुनाय जेरै दिरुं बेखौबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायो। जेरै- जोंनि जायगानिफ्राय जों बेफोरखौ दस्रायाव दैथायहरनानै आरो बेयो जे जोंनावनो दुरुं बेफोर जानानै सफैफिनो आरो नोंथां। दा आरो जोंनि-जोंनि जायगायावथ' नों मोन मोनथिगौ नोंथां फा थोजों जोंहा फाथो सेरना बेजों जोङो न' लुना थायो गोबां।
औ-औ-औ गोदोनि समावथ' बेजोंनो न'नि इन्जुर बानायोमोन नङा होमबा।
औ गोदोनि समाव आथिखालावबो दङ नाथाय खम जालांबाय नोंथां औ-औ। दा। जेरै- फाथो माइ। बेफोरनि दा।
उम-उम सम औ-औ-औ ओनैनो नोंथांमोननि ओ नोंथां औ नोंथांमोननि आबाद। बोथोराव नों सोरनि ओरैनो ओनसोलाव बांसिन दासान्दि मा मा माइनि आबादखौ मावो?
माइयाथ' गोबां औ नोंथां गोबां। जादनि दङ। जेरै- आं बेखौ मुं मख'जोबनो हाला। आंनाव इसआंबो बेनि ओ न माबा गैया गियान गैया माइनि मा-मा नाम। इएम आइ ओरैनोथ' आं खोनानो मोनो रन्जित होननाय दङ ।
औ।
आरो
रनजित माइसालि औ रनजित दं माइसालि दङ आंबो मोजाङै माइफोरनि नामखौ मोजाङै मिथिया ओमफाय बे माखासे माइफोर दङ जेरै जों फोरबो फालिनायाव बाहा हायो नङा होमबा? फोरबोआव बैसागु फोरबोआव जोङो माखासे माइखौ बाहायो । ओमफ्राय जोंहा मागो दमासियाव बाहायो नङा होमबा बेफोर औ । आ बैयो मा बेफोर माइया जाहैबाय जोसा आरो माइब्रा नङा होमबा आथिखालावथ' गामियाव बयहाबो न'खराव बे जो आरो माइब्राखौ
औ नोंथां । औ नोंथां।
औ। ओरैनो नोंसिनि गामियाव बेबाय दि आबादखौ बेसेबांसो गर हिसाबै मावो बे माइ ओ जोसा माइ आरो माइब्रा माइखौ?
नोंथांआं दिनैसिमबो थांनानै नायफेरा
औ औ औ औ मानो होनबा आजिखालि जोसा आरो माइब्रानि बेसे ना गोब बां बांबाय नङा होमबा? औ औ माखासे आबाद आबादारिफ्रा गामि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौबो ओ माने था खालामनानै टारगेट खालामनानै मावो जे उन समाव रांखान्थि फैसा थाखा फैसा नांगौ जायोबा बे माइखौ फाननानैनो बे जोंनो ओ रांआरि अनसुंथाइ मोनो आरो ।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो। दा जोङो आबादाथ' दानि बोथोराव आरो गोबां दङ आबादा जेरै जों आबाद मावनायजों जोंहा गोबां रांखान्थि मुलाम्फा मोननो हायो‌। जेरै जोङो दा मैगं थाइगंनि बोथोर बा माइनि बोथोर हिसाबै जोङो मैगं-थाइगं गायोबा बेफोरखौनो जोङो जानो थाखायल' बायनो नाङा जाहाथे जोंनि जिउ खांनाय बा संसार जानायाव सलिनायनि जोङो एसे एनै गर गरसे गरनै रां जे आरजिनो हायो बेखौ साननानै जों आबादखौ मावनांगौ जोङो गाव गावनि नखरनि जानो थाखायल' खालामनाङा जाहाथे सोरबा गासैबो गासैनिबो सुबुंफोरनाव रांखान्थियारि थासारिया एखे जाया। सोरबा दोनि सोरबाया गैयि बिदि थायो नोंथां नङा होमबा? दा जोङो बेखायनो जाय बादि गैयै सुबुंफोर बिथांमोना बुजिनानै दा जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो आथि गोबां सोलायबाय नोंथां दा जाय मानसि गैयै बिथांमोन बिथांमोनाबो आबादखौ दा मोजाङैनो मावो। ओ जायनि जाहोनाव दा बिथांमोना रांखान्थियारि जेंनाजों बारा भुगिनांगौनि भुगिनांनो गोनां जाला। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गरफा गरनै खामायो। माबा ओ आबाद मावनानै जेरै गथ' फोरनि फरायसालि बा फरायसालिमाफोरावहाय एडमिसन खालामना होनाय मुं थिसनना होनाय बेफोरावहायबो जों आबाद मावनानै। बे आबाद मावनायनि रां। जोंनो जोङो।
उम उम नंगौ नोंथां माखासे थाखा फैसा हासयैयाव नआव थानाय माइ माइरंफोरखौ। फानानै बिनो माथो-ओ खालामनांगौ जायो माखासे नों जेनेबा एडमिसन लानाय होन। औ गावनि गथनि फरायनायनि। फिसोन गावनि गथनि गाननाय जोमनाय नांगौ जायो। ओय एखम्ब नांब्रबगौ जायो ना गैथारि स मावहाय अब्ला बे माइ माइ माइरंखौ फाननानैनो खामायनो हायो आरो औ दा गोबां आबादारिफोरखौ जों बेबायदि दि नु-नुयो माने थाखा-थाखा फैसा फोरों नांगौ टाइमाव गावनि माइ माइ र फाननानै बेजोंनो
नंगौ नोंथां औ नोंथां थार। नोंथाङा थार खौनो बुंदों। दा बिबदियैनो जोंनि माखासे जेनाखि गोरिब एबा गैयि सुबुंफोरा गोबां माने आबाद मावनानै मदद मोनो जायनि जाहोनाव दा जोंनाव इसिबांनाखि माबा जानाय द ओह
औ थां।
रां रुफानि माबा जानायखौ जेंना जानायखौ सुस्रांना लानो हाबाय। दा जोबोद मोजांनि बाथ्रा बेफोरो नाथाय सिगां समनि सुबुंफोरा गोबां बेफोरबायदिखौ साननाया खममोन गाव गावनि नआव जानो थाखायल खुनुरुखुम मानिे ग्रोब ग्रोब जानायनिल बेफोरबादि खालामोमोन गाव गाव जानो थाखायल नाथाय दा नै बेेफोरखौ ओ रोंनायनि जाहोना जाहैबाय जोंना ओ सोलों थाय लानायनि सायाव जाबाय जेनेबा दाना गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय सुबुं फोरा आरो आथिखालाव थ नुयो नङा होनबा नोंथां जों आबाद जोंनो मोजां जानो हायो मानो होनना बुङोब्ला दानि जोंनाव बोथोरनि गोनांथि थि गैया नङा होमबा नोंथां जोङो दानि गोदान मुगानि टेक्नलजिनि जुग जे बे जोंनि आदब खायदाजों टेक्नलजिनि आदब खायदाजों जोङो दा मैगंखौ बोथोर गैयाबाबो जों बेयाव दिहुननो
नोंगौ नोंगौ आरो गोदोनि बायदि जोंना ओ दुब्लि फोथारखौ हालेव बारा गोबाव सम नांलिया गोदोनिया नोङो मोसौजों हालेवनानै सानसेनि जायगायाव साननैसो सानथाम लायोमोन बिनि थाखाय जोंना आबाद मावनाया लासै जायोमोन नाथाय दानि गोदान टेक्नलजि मुगायाव माने गासिबो ट्रेक्टर बायदिसिना टेक्नलजि फैजोबबाय नालाय बिनि थाखाय थाखायनो जों माने खम स समनि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि हाखौ एवनानै गोबां ओ थाब थाबै आबादखौ मावनो हायो आरो ना
औ नोंथां नोंगौ सैथो थारानो मानो होनना बुंब्ला टेक्नलजिनि जुगा जोबोद माने जोंखौ थांना थानायाव ओ मोजां मोन मोनसे राहा लामा दिन्थिना होदों जेरै जोङो जोङो नां गोल जों हाल एवनांगौबा जे जायगायाव जोङो सानथाम लागोन बेखौ जोङो से एबा नै घन्टानि समावनो जों बेखौ फोजोबनो हायो औ बेनि बे समावनो जों फोजोबनो हायो। दा बेनो आरो गोबां जों राहा लामा मोननाय जादों। टेक्नल' जिनि जुगाव फैनानै बिगियाननि जुगाव नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां
दा अब्ला जों सा बे आबाद मावनायनि सायाव सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ' नोसै नामा
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। जे माखासे बुस्थु मिथिनो मोननाय जाबाय नोंथांनिफ्राय। औ दे अब्ला नोंथां लाखिथ'नोसै औ।